खोनादोंं
खोनादों औ
औ मा खालामदों नोंथाङा?
नै दङ'ओरैनो
औ ओंखाम ओंखाम संबायना नोंथां
सङाखै संथ'वा दायो मोनायाखैना जोंथिं
औ नंगौ। ओमफ्राय दा माबायदि बोथोरफोरालाय माबायदि गरमना थान्दा दा अखा हादोंना सान्दुं दुंदों
अखा हायहां हायहां
औ गरमबो नङा थान्दाबो नङा नामा नोंथां
औ
जों माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा होनदों माबाफोर बुंनांगौ माबाफोर बुंनांगौ दे बुंलाय
नंगौ
खोनायाखै
नोंथांहा माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला बुंनो हासिगोन होनदों
औ
हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै
औ दासो खोनादों
औ दे नोंथांहा जुदि माबाफोर सोंनांगौ माबाफोर मिथिनांगौ माबाफोर बुं गोनां दङबा बुंनो हागोन नोंथां
अ
औ खोनादों
ना जेबो बुंनांगौ गैया होमबा
ओहो गैया
नोंथांखौ नोंथांनिफ्राय एसे नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा औवानि सोमोन्दै बे औवानि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय औवानि सोमोन्दै एसे मोन्थिनो लुबैदों आङो औवा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
आं बुंनोसै बिदिब्ला
औ
औवाजों जोङो गोबां हाबा जों खामानियाव बाहायनाय जायो औवाखौ जोङो औवाजों नबो लुयो आरो बहिबो बानायो आरो लोगोसे मै मैगं थाइगं गायनायाव बिसां बैसां बानायनायावबो बाहायनो हायो
आरो नफोरखौ बेरा आबादफोरखौ जिब जुनारनिफ्राय होबथानो थाखाय बेराबो जों दुंनो हायो औवानि गेजेर गेजेरजों औवाखौ दुंनानै जोङो मा होनगोन जिब जुनारनिफ्राय रैखाथि होनो हायो आरो औवाजों बै उन्दुग्रा बैसांबो बानायनो हायो बेखौ बोरै बानायो होमबोला? बे औवाखौ फार्स्टआवनो दानगोन दाननानै मोजांहै सोहैनानै लागोन लानानै नायनि‌ उनाव मा ओ फिसा फिसा फिसा बेखो दानो बिदि दाननानै बेयाव बेसां बानायनो हायो बेबायदिनो?
आरो आरो बेफोर दे
हा? अह आरो बेबायदिनो औवा थैनायफोरजों ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौबो संनो हायो बन खालामनानै
औ
आरो बेनि अनगायै आरो बि माबाफोरबो नायनो हायो नामा औवानिफ्राय बिदिनो
बेजों अनगायै औवानिफ्राय जेखाइ खबाय आरो सेन खफ्रि बेफोरखौबो बनायनो हायो बानायनो हायो। गिसिब बेफोरखौ बानायनो हायो। आरो एम एम जेखाइ खादा खदालनि फिखुं बेफोरखौ बानायनो हायो। बेसांखिनियानो आंनि मिथिनाय बादिब्ला।
औ आरो आरो बेबायदि आरो गुबुन गुबुन
बेसांखिनियानो आंनि मिथिनाय बादिब्ला। औ नोंथांनि नोंथाङा आरो औवानि सोमोन्दै माने औवाजों मा मा बायो आं बुंनायनि अनगायै यै नोंथाङा आरो खोन्थानो हागोन ना?
अ माने बिदिनो नोंथाङा जाफोरखौ बुंलांबाय बे सैथोखा नांमारगौ नंगौ जों औवानिफ्रायनो बिदिनो जेखाइ खबाइ बिदिनो बानायनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा बे औवाखौहाय बेबायदि जोंना गोबां बेबायदि देकरेसननि खामानियावबो जों बिदिनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। औवानि फ्राय जा बेबायदि ओ औवानि जेनेबा बे देकरेसन बिबार हाजायनाय बेबायदि बायदिसिना बेफोरबायदि बनायनो हायो दालाय सान्द्रि खबाइ ओमफ्राय आरो ओमफ्राय औवानि औवानिफ्राय आ बेखौ मा मा होनो उम औवानि औवानिफ्राय गिसिब दाथ गोरोम बोथोर होननानै दैज्लां बोथोर होननानै गरम बोथोर बेनिखायलोम औवानिफ्राय मा होनो बे गिसिबफोरखौबो बानायनाय जायो। दे बेबायदि आरोना औ नंगौ नोंथां नंगौ। गिरायजा सियारफोरखौ बानायनो हायो। आरो थिग बेबायदिनो जेनेबा औवाफोरखौ अनेक खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो न लुनायाव थिं खानायाव ओमफ्राय बिदिनो बेरा होनाय बायदिसिना खामानिफोराव जोङो मा बे औवाखौ जोङो बाहायनो हायो आरो आरो थिग बेबायदिनो आरो औवाखौथ जेनेबा बे हाब बानि गोदोर गोदोर पेेनदेलफोरावबोथ' जेनेबा बे औवा गैयाबानो जाया। बेफोरखौ जेनेबा बेयावबो जेनेबा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्रायहाय आरो औवाखौ बिदिनो जेनेबा औवायाबो जेनेबा गोबां रोखोमनि दङ उम जेनेबा गोबां गुबुन गुबुन कुवालिटिनि दङ आरो। बे औवायाबो जेनेबा मोनसे कुवालिटिनिल' नङा गोबां गोबां रोखोमनि बेबायदि कुवालि टि नि दङ गोदोर उन्दै हाजोआव थानाय न'आव थानाय बेबायदिना। माने बेबायदि गोबां कुवालिटिनि औवाफोरखौ जों ओ मोननो हायो आरो। आरो उम जेनेबा गुबुन गुबुन जाब्लाबो जेनेबा थिग बेबायदिनो जेनेबा औवा माने औवा गोदोरखौ जोङो औवा फुलखा बेबायदि होनो आरो जायखौ जों जेनेबा बे न'फोर गायोब्ला खुनथा हिसाबै जों बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो गोदोर गोदोर नालाय बेबायदि आरो। आरो बेबायदिनो जेनेबा औवानिफ्रायनो जोङो उम बेबायदि हाल आ बे ओ हालेवनायनि मै होयोना मै दांखोआ बेफोरखो जोङो औवानिफ्रायनो जोङो बेफोरखो बनायनो हायो आरो नोंथां। बेफोरबादि आरो। थिग बेबायदिनो औवाया जेनेबा जोंनि गोबां खामानियाव जेनेबा फैयो आरो। नोंथाङा बुंलाय बुंलांनाय बायदि ओम जाबायदि बुंलांबाय थिग बेबायदिनो आरो अनेख खामानियाव जेनेबा जों औवाफोरखो बाहायनो हायो। बेबायदि आरो उम। ओमफ्राय आरो नोंथाङा आरो एसे फोरमायगोन नामा औवानि सोमोन्दै? हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ मानि नोंथाङा आरो फंनैसो बुंबावगोन नामा? औवानि सोमोन्दै?
आं बुंथ'ला।
बुंथ'ला जाबाय न।
औहो औ।
अ दे जेबो नङा होमलाय आंनो आरो ओ ससे बुंबावनोसै।
औ
उम बे बे जुदि औवाया जुदि गैयामोनब्ला जेनेबा जों गोबां खामानिखौ जेने बा जों बेबायदि ओ मावन' हानाय नङामोन आरोना दाथ' जेनेबा बे दाथ' जेनेबा बे मैगं थाइगंफोरखौ गायनायावबो बा बै मैगं थाइगंनि बैसां होनायावबो जों जेनेबा औवाखौ नांग औवाखौ नांगौ जायो आरो। जेनेबा जुग जोगुनार, बहल, जिंखा, खांख्रिखला बेफोरखौ गायनायावबो जों जोंहा मा बे औवानि गोनांथि दङ आरोना मानोना बेखौबो जेनेबा बैसां बैसां होनांगौ जा जायो नालाय बैसां होनांगौ जायो नालाय बेयावबो जों औवाखौ बाहायनो हायो आरो नोंथां। बे थाइबें आ आ थाइबें नोंथांमोननिथिं थाइसुम ना मा होनोथाय? औ ना थाइबें ना? औ थाइबें औ। जोंनिथिं थाइबेंबो होनो थाइसुमबो होनो जेनेबा बेफोरबायदि खो जेनेबा बैसां होनायावबो जेनेबा जों औवाखो बा हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ जि खामानियानो जा जेनेबा औवाफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जेनेबा जों औवाखौ बेखौ नाङा होननानै जों बुंनो हाना आरो जि खामानियानो जाया मानो औवा गैयाबानो जेने बा जाया आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि बि बेरा हेबनाय बिदिनो न'खरनि बेबायदि बावन डारि बिदिनो गासैबो मानसियाथ' जेनेबा पाक्कानि वाल होनो हाया नालाय। बेनिखायनो जेनेबा बे औवानिनो जेनेबा बेरादखौ हेबना लायो आरो।
औ
हेल' खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
औ दे होमबालाय। ओ दिनै बे औवानि सोम सोमोन्दै जों जि सावरायबाय जोङो माने बेयावनो दोन्थ'नोसै दिनै। जागोन ना नोंथां? दे दोन अ गोजोनथों दे।